औ
हेलौ औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा मा खालायदो नों दा?
नोंथां दा आं नै जाखांनानै न'नि लामायानो दङ।
आदसा नोंथाङा दसे सम फ्रि दं नामा?
औ नोंथां फ्रिमोन। दा नोंथाङा मा खोथा लाना फैदों जों सावरायनो थाखाय?
आदसा नोंथांजों मोनसे माने फिसा टपिक लाना फैदों जे माने जों सानैजों ओंथि गोनां खोथा सावरायनो आरो। बिथाङा जि गोसोआव दं बेफोर बेखौ माने ओंथि लानानै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जों सावरायलायनोसै होमबा। दा आं फोरमायग्रोनो ना नोंथाङा फोरमायग्रोनो?
औ बिथाङा मोनसे आंनिसिम एसे फोरमायग्रोदो।
औ होनबा आं फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां सिगाङावहाय दा ओंथि गोनां काहानि होनबाथ' जों गोबां जों मिथियो आं नाथाय मोनसे आंनि गोसोआव जे नाङो आं माने बेखौ नोंथांनि सिगाङावहाय माने सेयार खालामनो गोसो जादों। होमबा नोंथाङा गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय औ होमबा आं फोरमायनो सानदों जेनेबा बिदिनो
बेनिफ्राय
बे जंगलाव जोंहा दंफां-लाइफां थाया होमबा? बिदिनो देरलाङो मालाङो बिदिनो मोनसे फांसे दंफांनिफ्राय
औ
गोबां माने गोरलैबाय आरो हायाव सिरिबाय बिसोर माने सिरिलायजोब्बाय ओमफ्राय बे बेगरावनो माने मोननै बेगर दंमोन आरो बे मोननै बेगर जों सावरायलायबाय माने। दा बे मोननैनि गेजेराव मोनसे बेगरा होनबाय जे जेनेबा मा होनोमलाय दंफां बेगरा देरग्राया बे होनबाय आङो आंनि माने रज'नो थाखाय आंनि एखेबारे रोदाखौ आं हासिंथाराव हरथारगोन एग खेबारे रोदाफोरखौ फुवारगोन आङो मोजाङै ओमफ्राय बिराद गोजौ गिदिर जानानै आं माने बिलाइ गिदिर गिदिर खालामगोन आंखौहाय दंफांखौहाय माने आं गिदिर जागोन होननानै फोरमायबाय आरो दा ओमफ्राय बिदिनो आरो बै फांसेबावहाय माने ओ बेगर मोनसेबवा होनबाय जे आं खालामला खोमा आं बिदिनो थासै आं देरला आं गिनाय फैदों माने बिदि बुंबाय दा मानि थाखाय गिनाय फैदों होननानै बुंबाय फोरमायबाय होमबा जुदि आं बांद्राय हा सिङाव आङो आंनि रोदाखौ हरोबा अन्थाइफोराव नांनानै नांथाहैलाबायगोन खोमा रोदाया आं बिदि गिनाय मोनदों बिदि होनना फोरमायबाय ओमफ्राय आरो बुंलायबाय आं गोजौआवबो आं जौनो गोसो गैया आरो बिलाइफोरबो आं होनो गोसो गैया। मानि होनबा बांद्राय देरलाबायबा बारफोर बुखारनानै आंनि दाालायफ्रा बायलाबायजोबगोन गोबां आंहा सागोन आरो बिलाइफोर बांद्राय माबाबाबो आंनि बिलाइखौ एम्फौ एनलाफ्रासो जाला जोबगोन। बिदि सानबाय बिदि माने होननानै फोरमायबाय बे फां बोय मोनसेनि सिगाङावहाय। ओमफ्राय मोनसेफोरुरमायाया दा बिदि होनबाय नालाय सानैबो गावसिनि खोथाफोरखौ फोरमायलाबाय बेगर मोननैजों। ओमफ्राय बिदिनो होननानै सम लानानै सम बिदिनो गोबाव सम जाबाय दंफां फांसेया माने ओ जायो देरगोन होननानै बुंदों बेबो बिराद मोजाङै देरलांगासिनो देरहांबाय ओमफ्राय जाय देरा होनना बुंदों बे माने बिदिनो दङ बेगरैनो बेगर दं। माने माने खिलियाखैबो माने बे खिलिला होननानै थाखादों नालाय गिनानै। ओ सानसेखालि बिराद मोजां अखा हाबाय माने सप्तानैसे सप्तासे बिदि आरो माने अखाया बिराद मोजां अखा हालाय सान्दुं दुंलाय बेयावनो माने दंफाङा बिराद मोजां जाखांबाय बे जाय देरफुदोंमोन। रोदैाबो बिराद मोजां दै मोनबाय ओमफ्राय बिलाइफ्राबो बिदिनो सानदुं नांनाय अखा नांनायजों बिराद साफा जाखांनो हमबाय। इयावनो बिदि जानायनि ओमफ्राय साफा जाबाय नालाय दंफां मोजां खिलिखांबाय बिबार सिबार लाबाय। दा बे दंफाङावनो गोबां सिखिरिफोर बिदिनो मोसाफैबाय दाउफोरा बासा लानो नागिरबाय बेयावनो। आरामनो माने ओमफ्राय समायना नुबाय आरो बे दंफांखौबो बिदि दाउसिन दाउला सिखिरिफोर फैनानैनोबो। ओमफ्राय बै मोनसेयाहाय बिदिनो ओ गावथ' खिलियासै ओमफ्राय अखा हालाय सान्दुं दुंलाय जानानै माने हा सिं हाब सोलांबाय ओमफ्राय बिदिनो सेवलांबाय आरो बे।
औ
औ दा नोंथां नै बे काहानिनिफ्राय माने जों मा सोलोंथाइ मोनो आं बे खौसो माने नोंथांनि सिगा़आव फोरमायनो सानदों। दा
औ
बे जिरि जों इदिनो सोलोंनो मोनो आरोना जेनेबा जों गाव गाव देरनो थाखाय सासे सुबुङा देरनो थाखाय बा जौगानो थाखाय जोङो गिनो नाङा। जोङो गिनायजों जाया आरो जों जुदि गानो गोसोब्ला जों मोनसे गावनि सायाव रिस्कखौबो लानांगोन जोङो देरनो थाखाय। माने बिदि आरो जोङो गिनानै जों जायगा थाइसेयाव थाबाय थाब्ला जाया। जों बिदिबा जौगाया बेखौ आं माने बे कानिफ्राय मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
बिदिनो नोंथां बुंबाय थायोब्ला गोबां बिदिनो काहानि दं नाथाय बेखौ आं फोरमायनो गोसोथारमोन नोंथांनि सिाङाव फोरमायबाय। दा ओमफ्राय नोंथांनिफ्रायबो मोनसे आं बिदिनो ओंथि गोनां बिदिनो मोजांनो काहानि आं खोनासंनो गोसो जादों दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन खोमा।
औ आंबो मोनसे गोसोआव फैनायखौ आं बिथांनिसिम फोरमायनो सारदोंसै। उम सम मोनसे लानानै बेवहाय सानै ओ बिदा आरो फंबायदोंंमोन आरो। आंनि माने खोथायानो
ओं
दा बे बिसोर सानै बिदा बुंबाय जों माने गेलेयो गेले लायबाय थायो ओमफाय सानैबो ओ मोनसे समावहाय ओम बिदा गेले गेले माने गावनावहाय मार्बल गुथिया बुरजा जाबाय
ओम
ओमफाय बिनानावनावहाय ओ माने एसे बुरजा चक्लेट बा जाग्रा मुवा दंमोन। बेजों सानैजों दाना सानसेखालि ओ जमा गेलेनायावहाय सानैजोंखो माने गोसो जाबाय माने बुंलायबाय आरो जाय बिदाया बुंग्रोबाय ओ नोंनाव ग'थ'फोरा सक्लेत दं बा ओ इखो बुंनानै ओ बिदाया बुंग्रोबाय। दे होमबालाय ओ नोंनाव बुरजाथार सक्लेट दं ओमफाय ओमफाय नों आंनो एसे हरनो हागोन नामा होननानै बुंङो आरो बिदाया।
औ।
ओमफायहाय दाना बिनानावाहाय ओ नोंनाव मा दङ होननानै सोंफैबाय आरो। ओ फंबाया बुंबाय ओ बि बिदाया बुंबाय आरो आंनाव मारबल बुरजाथार दङ होननानै ओ होननानै। ओमफाय बिनानावा माने गोसोआव फैबाय जे ओ अ होमबालाय आदानावहाय ओ मार्बल दंबा ओमफाय आंनाव सक्लेत दंबा सानैजों सोलायलायनोसै। होननानै बुङो आरो बिनानावा मोजाङैनो ओमफाय दा सानैजों इदिनो गोसो जाबाय ओमफाय बिदा बुंबाय ओ होमबालाय दे सानै जोंबो सोलायलायनोसै नोंनाव बिसां सक्लेत दं आंनो हरजोबदो। आङो बिसिबां मारबल दं बेखौ हरजोबनोसै होननानै ओमफाय बे हरैनि सिगाङावहाय बि यो मा खालायखो गावनि जि मोजां मोजां मारबल दङ बेखौ बासिनानै सि एसे साइद खालायबाय माने दोनखुमाबाय ओमफाय बिनानावा ओमफाय गावनाव जिसिबां सक्लेत दं बिखौ ओ हरजोबबाय आरो बिदानो ओमफाय बिदाहाय गावनाव बिसां दं मारबलखो इखो मोजां मोजांखौ बासिनानै लाखिबाय ओमफाय बे जि दङ बेखौ हरफिनजोबाय आरो। बिनानावनो ओमफाय दाना बिदिनो सानैजों सोलायलायनायनि गेजेरजों खोथायाबो मिलायबाय बिनानावावबो हरबाय। ओमफाय बिदायाबो हरबाय ओमफाय इयावहाय माने इदिनो थांनानै इसोर गेलेखांनानै आरो न'आव थांबाय आरो। न'आव थांनानै दाना ओंखाम जाखांबाय बा जाखां लोंखां थाबाय। बे समावहाय थ उन्दुयिनि सिगां माने बिदायाबो बिदाया सानबाय आरो। सक्लेटआथ' आंना बिराद बुरजा दं फैबाय बिनानावा आंनो। सक्लेतखौ हरबाय आंबो बिनो मारबलखौ हरबाय। ओमफाय इदि गोसोआव फैबाय इयो आंथ' मोजां मोजां मारबलखो आङो आंनि लाखिबाय दा बि-बिनानावो इदि माने गावनाव ऐ सक्लेट मोजां मोजां चक्लेटखौ गावबो इदि खालायदों होननानै बेयो माने गोसो सिङाव सानखांनाय फैयो आरो बिदि सानखां सानखां ओमफायहाय बेयो हरसे माने सानबाय थाबाय आरो उन्दुनो हायाखै। ओमफाय बिनानावाथ' जेबो ओ गनदगल खालायाखै बा बियो जेरै होनदों बेबायदिनो सानैजों ओ जेरै होनदों बिनानाव इदिनो हरजोबबाय आरो। बिदानो ओमफाय दा बिनाथ'' गावनाव गोजाम गोजाम बा मारबलखौ लाखोमादों ओमफ्राय बिदिनो बेहासो सानखांनाय फैबाय जे बिनानावाबो इदि लाखोमादों खोमा होनना दावट खालायबाय थाबाय माने बिनानावखौ।
औ।
दाना बिनानावखौ दाउट खालायबाय थानानै हरावबो हटसे उनदुनो हायासै सानबाय थाबाय इयो सानै सानै दाना गोसो सिं गोसोआवबो सान्थि गैल माने बेबो इदि खालायदों नामा होननानै। दाना जों बे आं जि बाथ् थ्रा होनदों बेनि बेनि खोथायाव माने बे ओंथियानो जाहैदों जोंना जे जों माबा मोनसे खामानिफोर मावदोंबाबो जों मिलायलायदोंबाबो जों माने सब खोथाखौनो जोङो समानै मिलायनांगौ आरो जों खोथाफोरखौ दोनखुमान बा जों ओ खामानिफोराव जोङो मावफा नङा आरो जों जि गाव मावसोमायोबा गावनावनो टेनसन जायोब्लाों जाय मानसिया सिदा जुदा मावफिाखै बेफोर माने आरामै थानो हायो। साननाय फैया बा बिसोर जेबो गोसो सिङाव साना इसोर माने मोजाङै आरामै थानो हायो जेबो दाव गैयालासिनो आरो जायफ्रोरा इदि एसे भुल मावदों बा एसे गाज्रि खामानिफोर मावखुमादों बेफोर माने गोसो सिङाव सानखांबाय थायोबा बिसोरनि मेलेमफोरावहाय माने सानखांनाय फैयो बा टेनसन जाबाय थायो बे आं बिदि मावदोंमोन दा फैसासेआबो बिदि मावदों नामा होननानै जों दाफ्लाबाय थानाय जायो आरो दाथ' जोङो माने बिदि मावनाङा होननाया जे जों बिदि भुल खामानिफोरखौ जों मावखुमालाय नङा आरो जों गावजों गाव मिलायनांगौ बा जोङो मिलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो प्रब्लेमफ्राबो सल्भ जायो आरो जोङो गावजों गाव मिलायबासो जोंनि खोथाफोरा मिलायगोन जोंबा माबा मोनसे खामानि मावदोंबा उम मोजाङै माने बेखौ देरहासार जानो हागोन आरो आं हारसिं लोगो नांगौ। दा बेनि थाखायनो जोङो लोगो नांगौनि थाखाय जोङो खामानिफोराबो गोरलै जायो आरो जों गोबां खामानियाव जों लोगो नङाबा जाया आरो जोंनो माने मानसिखौ मानसिखौ नांगौ बो लोगोफोरबाबो नांगौ जोंनि इखौनो साना ज' जोंनि लोगोबो नाङाबा जोङो हारसिंनो हाजोबो बा एसे आ हार हारसिंनो हाजोबनाय खामानिफोरखौ आंनो हाजोबो होननानै साननानै लानाङा मानो होनबा जों सानसेबाबो जोङो मिलायनानै खामानि मावगोन ना बेफोर माने होनबासो जाफुंनो हायो आरो दा बिथाङा आंनो बोसोर सिगां खाहानि मोजां खोन्थाबाय बिनि सायावबो आङो मिथिबाय दे जोङोहाय गिया लाबानो जों खामानिफोरखौ मावनांगौ जों गावखौनो एसे रिस्क लानांगौ होमबासो देरहासार जायो होननानै बिथाङा एसे फोरमायबाय बिनि गेजेरनोसिं ने आरो जों नंगौ बिथांनि खोथायाबो बहुतने मेहनगोनां माने आरो आंबो बुजिबाय जोङो खस्थ' खालामनांगौबा जोङो खामानिफोरखौ जों गियालासिनो बेफोरखौ नोंथाङा जोबोद मोजाङै मिथि थाबाय आरो आं मोनथियो। दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो सानो जे बिथाङा जोबोद मोजां आंनि थाखाय फोरमायना होन थायो दयनबाथ थायो आरो बयनिसिमबो
औ नोंथां दे जोंहा समाबो जानानै फैबाय अब्लालाय दोनलायनोसै ना नोंथां मोजां मोनबाय रायज्लायनानै औ